औ औ
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
माने आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो ओ फोरबोनि सोमोनदै आङो लायरायनो सानदों। ओ नोंथाङा दसे सम होनो हा गोनना
अ रायलाय जागोन दे
फोरबो होननानै बुङो बा जोङो गोबां रोखोमनि फोरबो थायो जेरै धोरोमजों लानानै धोरोमजों सोमोनदो लानानै फोरबो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोरबोफोर जोंहा दङ' जेरै ओ जोङो फोरबोफोरखौ आरो जोङो ओ बा हायुंङारियै फालिनाय जायो आरो बबेबा फोरबोफोरखौ जोङो हारिसा बा हारि लानानै फो फालिनाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोरबोफोर आरो फोरबोखौ जोङो आबादजों सोमोनदो लानानै रायलायनाय ओ फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे फोरबोफोरा जोंहा धोरोमजों लानानैबो ओ फालिनाय जायो बेबायदिनो आरो गोबां रोखोम खोमनि फोरबोफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आङो दा ओ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बैसागुआ जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि फोरबो ओ बे फोरबोआ जाहैबाय बैसाग मासाव जायो बे बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेबायदियाव राननाय जायो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखौ जोङो मोसौ बै बैसागो एबा संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो। बिनि उनाव जोङो अखानायै बैसागनि से थारिखखौ जोङो बैसागुनि गिबि सान हिसाबै ओ फालिनाय जायो बेयाव जोङो मानसिफोरा रंजायो आरो बिनि सिगाङाव जोङो सैथ्र' दाननि जोब था जायखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुङो बेयाव जोङो ओ मोसौफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो मानि मोसौफोरखौ थुखैनाय जोङो फुङाव सिखारनानै मोसौफोरखौ औ सिबिनाय जायो मोसौ फोरखौ थुखैनानै जोङो ओं ओंखाम दोनि हांगारखौ सैख'नानै जोङो बेखौ थालिर बिलाइयाव लानानै ओ थाव गुबै एसे लगायनानै जोङो बेखौ ओ मोसौफोरनाव फोथा थुनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ फोथाराव थुखांनानै जोङो गलिनिफ्राय हगारनानै लांनानै लामा लामा जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ माइरं एवनाय ना मा होनोमोनलाय बेखौ
ओम आखाइ
खाइ औ बेखौ जोङो लामा लामा सारनानै जोङो मोसौखौ हुरोंलांनानै बायजोआव खाहैयो आरो मा जोङो मोसौखौ बे फोथा थुनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहा हाथे मोसौफोरा गाज्रि माने गाज्रि जाया बा मोजां रावनिबो नोजोर नाङा ना बेखौ लानानै फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा मोसौ बैसागुआ जोब्बाय बिनि अखानायै जोंहा एक थारिखआव मानसि बैसागु फैबाय बा बैसागु गुबै बैसागु फैबाय बेयाव जोङो न'खराव फुजा होग्रानै बिनि उनाव गामिफोराव मन्दिर थायोबा मन्दिरफोराव फुजा होनानै बिनि उनाव ओनसोलफोराव जयै खुङोबा खुंबाय फुजा होबाय बिनि उनाव जोङो ओ न'खरनि मानसिफोरा बा जोङो गामियारि गामियारियै देरसिनफोरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैफोरा गेदेरखौ सिबिनाय बा खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाखौ लानाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबाफारिफोर लायो जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिना बादायलायनाय खारनाय बारनाय बैफोरखौ जोङो बैसागनि गिबि सानखालि जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो खायफा ओ गामि लायै गामिै बेबायदिनो ओ बैसागुनि से अ' अक्ट' लायालासेनो गुबुन अक्ट'आव लानायखौबो जों नुनो मोनो बिनिफ्राय जोङो नै अ अक्ट'खालि जोङो जयै रंजानाय जेरै न'खर न'खर रंजानाय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो जयै रंजानायाव गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो जयै बर'नि दोरोङारि दामग्रा खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो मा बेबायदिनो जोङो बैसागुवा सानसे साननै जोङो रंजायो जानानै आरो जोङो माखासे सानफोराव बेबायदिनो बैसागनि बा द' स्नि हालागै बा खायफाया से नै अक्ट'आवबो लायो बेबायदिनो हानायसेबां गामि गामिनि खुंथाइ बा ओनसोलनि खुंथाय बिनि हानाय एसेबां लानानै जोङो आथिखालाव गिदिर गिदिर हाबाफारि लानाय नुयो जेरै फांसन खुंनाय होननानै बुङो ना ओ सिटेज फांसन स्टेज फांसन बेबायदि खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बेयाव ओरैबायदि हाबाफारि लानो हायो जेरै फरायसा गथ' गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय फरायसा गथ'फोरनि ओ बाथ्रा दानथेलायनाय बुंनाय बेबायदिनो मिथिखायै बुंनाय बेबायदिनो जोंहा खारनाय बारनाय बेबायदिखौ लानो हायो आरो जोङो फरायसा गथ'फोरखौल' लायालासे जोङो गेदेर फोरनि खारनाय गेदेरफोरनि ओ दिरुं बोलायनाय खाबादि गेलेनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोनो आरो बैफोरनिफ्राय जोङो जोंनि ओ हारिमुखौ लाखिनाय जोंनि हारिमुवारि खेलाफोर हारिमुवारि बा मोसानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय लानाय जायो आरो मा खेला दुलाजों लोगोसे जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौबो लाबावनाय नुयो जेरै थालिर बिफां गाखोनाय आरो बेबायदिनो मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिना ओ जामुं दिनथिफुंनाय जेरै जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनाय अनला ओंख्रि संनाय बिनि बादायलायनाय बेफोरबायदि जोङो हाबाफारिफोरखौ खौ लानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां हाबाफारिफोरजों लोगोसे से जोङो जोंनि हारिमुनि सिनायथि बा हारिमुनि नेरसोनथि हारिमुनि गाननाय-जोमनाय दोरोङारि जोंनि हारिमुनि नेरसोन दिनथि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बा जोंनि हारिनि हारिमुखौ जौ जौगाहोनो थाखाय बा जोंनि ओ गथ' ग'थायफोरनो बा जोंनि मानसिफोरनो जोङो हारिमुनि सोमोनदै दिनथिनो बा नेरसोन गालांनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ खुंनाय नुनो मोनो आरो बैसागु फोरबोनि अनगायैबो जोंहा गोबां दोरोङारि फोरबोफोर दङ जेरै ओ मागो दमासि बे जो आबादजों सोनदो लानानै खुंनाय जायो बेबायदिनो आरोबाव खाथि गासा बे आबादजों सोमोनदो लानानै लानानै खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ नोंथाङा नं- बिथांनि बायदिब्ला बैसागु फोरबोनि सोमोनदै नोंथाङा मा बुंगोन
बैसागो फोरबोआथ' जोंनिथिंबो बिदिनो जाहैबाय बर' हारि हिसाबै सैत्र दाननि जोब नायाव मा होनो मोसौ बैसागो जायो मोसौ बैसागोआव बेबायदिनो नोंथाङाव दहाय बुंलांखादों जेरै मा होनो मोसौफोरखौ थुखैनो लांनायनि सिगां मा होनो हांगारजों थाव गुबै लागायनानै मा होनो मोसौफोरनि मोदोमाव फुननानै होनाय जायो आरो आरोना ओमफ्राय बिदिनो दावा फिथाइफोरखौ माला सुनानै फुननाय जायो ओमफ्राय जोंथिं माबा मा होनो रायदों ओमफाय मा होनो दिगि लेवा ना मा फिफां थायोना
औ नोंथां
ओमफ्राय बिसोरखौ मा होनो आरो फानथाव हालदै ओमफ्राय लावफोरनि माला सुनानै ओमफ्राय रायदोंफोर होफानानै मा होनो मोसौ बैसागो खालियनो आरोना बाथौआवबो मा होनो बाथौ बाथौआव ओमफ्राय न' फोरनि न'मा न'फोरनि खनायाव बा साहानि नखराव मा होनो रायदोंजों लोगोसे दिगिलेवा ओमफ्राय बे माला सुयोना रायदोंयाव औवानि रायदोङाव गोबा गोबा माबा बानायनानै माला सुनानै बै राय बेेंजों लोगोसे मा होनो थुयो आरो ना बाथौ ओमफफ्राय मा होनो लामाफ्रावबो माबायो खानानै होनाय नुनो मोनो लामानि ओरैफार मोननै बाथौआवबो ओमफ्राय न'नि खना खनाफ्रावबो खानानै होनाय नुयो ओमफफ्राय आरो बै माला सुनानै आग्लायनाय मा होनो जेब्ला मोसौफोरखौ दैमाफ्राव सुफिनलाङोना होमबाथाय बे माखासे हालदै लाव फान्थावफोरखौ हानानै लायोना बेफोरखौ सारलांनाय जायोना ओमफ्राय मा आखायबो एवनानै लायो आरोना सोरबा सोरबाथिं जोंथिं बिदिनो खालाम मानिे आखाइ एसे एवनानै लानानै माइनिनो आखाइ बेजों ओमफ्राय लाव फान्थाव बै मानास होनानै आग्लायनाय थ बेफोरखौबो जेनेबा साराय सारै बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बिदि होनलायनाय सल' खलायनानै मोसौखौ दैमायाव मु मा होना थुखिनलाङो आरो ना मोसौखौ मानि थाखाय थुख फैयो माथो जेनेबा मोसौफ्रा जाहाथे मा होनो बैसागोआवथ' जों माने माबाफोर बार गाज्रिफोर माबा फै होननानै फोथायोना बैसागोनि बारफोर ओमफ्राय बिदिनि जेनेबा गावसोरनि मोसौफ्रा आरो जेनेबा नख न'खलफ्राव मा होनो जेनेबा मैगं थाइगं लाव फान्थावफोर गायोब्ला मोजाङै मोजां थथों ओमफफ्राय मा होनो मोसौफ्रा मोजां जाथों होननानै बे मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो आरोोना मोसौफोरनि माबानि थाखायबो मोसौनि गाहामनि थाखाय ओमफफ्राय बिदिनो जेनेबा सैथ्र' मासनि जोबनायावथ' जाबाय मोसौै जो ओमफ्राय अखानायै मा होनो बैसाग दाननि मा होनो सेथि थारिखाव सेथि खालाराव मा होनो न'नि बाथौआरिफोर न'फोर मा होनो लिरस्रांनानै बाथि गासा सावनाय जायो आरोना सावखांनायनि उनाव बेबायदिनो गावब गावनि न'आव मा होनो उन्दैफोरा गिदिरखौ मा होनो मानबावो खुलुमनानै बा माबाफोर आर'नाइफोर बा गाननाय जोमनायफोर होनानै ओमफ्राय बेबायदिनो बयबो गामि गामि खुलुमलायो आरोना गामिफोरावबो खुलुमहैयो ओमफ्राय बेबायदिनो थांबाय सानसे मा जेनेबा सेथि सानाव आरो अखानायै सानाव जेनेबा न'खर न'खर थांनानै सोर सोरनाव जेनेबा बैसागो हिसाबैथ' बयबो बर' नना माबा दंना जौफोर जेनेबा माइब्रानि बिदिफोर लोंनाय हुदा दंना ओमफ्राय बेफोरखौ ज' ज' थांलायनानै जेनेबा बुरैया बुरैफोरजों थांनानै सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिख्लाफोरजों गथ'फ्रा गथ'फोरजों ज' ज' थांलायनानै न' नाव थांनानै मागिहैलायो आरोना मागिहैनाया बिदिनो अननानै सोर जेनेबा सोरहाबा हरो सोरहाबा माइरं हरो जाखिनि हरो फैसाफोर बेबायदिनो हरो आरोना ओमफ्राय बिदि मागिनो थांनाय सोरहाबा जेनेबा जाग्राफोर दंबा होबाय जेनेबा जौ लोंग्राफ्रा लोंबाय आरो जौलोङिफोरा साहा थान्दाफोर बिदिनो होनाय जायो आरोोना खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
ओमफ्राय बेबायदिनो थांबाय आरो जेनेबा गामिखौथ' सानसेयावनो मा होनो मागिजोबनो हायाना अखानायैनि सानफ्रावबो बिदिनो जायो मफ्राय बेबायदिनो जेब्ला थाङै थाङै मा होनो स्नि सान थाङो आरोोना जोंनिथिं आरोना स्निथिं थांबाथाय मा होना स खाथि होननाय जायो आरोोना होनथि सथिथियामा जेनेबा गोखा गोखै मैगंफोर जानाय गोखा गोखै मैगं नखरा जाबाय जेनेबा मानिमुनि मैथा खान्थाल फिथाइ गोबोरबोना आदा बैसागु समाव खान्थाल फिथाइ ओमफाय बिदिनो खुन्थायाइफोर थाराय दिंखिया जारि मा मा मोनो बिदिनो नागिरनानै जानो सातथा नागिरनानै जायो आरोना जोंथ साथिथि होनो ओमफ्राय बेबायदिनो नोंसिनिथिं साथिजि जानायावा मा मा जायो नोथाङा खोन्थानो हागोन नामा
जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं बैसागनि ओ बिदिनो थाम अक्ट'खालि जोङो जोंनिथिं गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो बेखौ जोङो बेखौ गिबियाव हाग्रायाव जोङो बेन्दों बेनला मोननाय जेरै सिब्रु ओ खिफि लेवा ना खिफि बेनदों होननानै बुङो आरो बेबायदिनो ओ मोनोबा औवा मेवाइ एसे होबाय आरो बे बायदिनो ओ गोबां रोखोमनि मै गं थाइगं जोंहा मिथिंगायाव मोननाय औ थाराय बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि हाग्रायाव थानाय जायफोरा मुलि हारिनि लाइफां उसुमै आरो जोङो बेबायदिनो मानि मुनि ओ दिंखिया बेफोर गासैखौबो होनानै जोङो आ गोखा गोखै जानाय खौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' ओ न'आवनो फिसिनाय लकेल दाउफोरखौ होफानानै जायोबा जोंनो साबसिन मोनजायो आथिखालाव बांसिनै बे दर होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेबायदिनो बियो बैसागनि थाम थ' बेयाव जोंनि थिंजाय जानाय जायो आरो नोंथां औ नों
थिंनिया मा होनो सातदिन थांबासो आरो ना बैसागुनि सातदिन थांबा आरो सोरबा सोराबा होनो एक थारिकआवनो जायो उम
दाथ' बैसागुनि सोमोन्दै